औ नोंथां
औ नोंथां गोजोन सानजुफुनि गाहाम हामलायनायखौ खौ जासिबाय नोंथांजों औ दायो मा खालामदों नोंथाङा?
आं दायो नोंथांजोंनो सावरायनो थाखाय आं नोंथांखौ नेनानै दं दायो ।
औ नोंथां नंगौ थारैनो अब्ला जों दायो मोनसे टपिकनि सायाव आयदानि सायाव जों सावरायनोसै बेनो जाबाय मिथिंगा ना मिथिंगायारि माखासे माबाफोरनि सायाव जों सावरायनोसै आरो मिथिंगायारि सम्पदनि सायाव औ औ औ औ बेयाव जोङो सावरायनि दा मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुङोब्लाथ' जों मोन मिथिगौ जोंनि आबहावा जायखौ माने जोङो जायनिफ्राय माने जोङो गोबां बिबांनि जोंनि नांगौ जानायफोरखौ मोनो नङा होनबा जेरै जोंनि थांनानै थानायनिफ्राय लानानै माने जानाय लोंनाय माखासे जोंनि नांगौखौबो मिथिंगानिफ्राय जों बुथुमनो हायो नालाय नोंथां आरो जों जेरै थांनानै थानो थाखाय जेरै अक्सिजेनफोरखौबो जोङो बे मिथिंगायाव थानाय बिफां लाइफांफोरनिफ्रायनो जोङो लायो नङा होमबा दा बेखौ नों नोंथाङा माबायदियै? गोग्गो बा मोजाङै लाखिनांगौ होननानै सानो एसे फोरमायग्रोलाय
औ नंगौ नोंथाङा सैथो खोथाखौनो बुंदों । जोङो मिथिंगा होननानै बुङोब्ला जों मुलुगावनो जों जेनेबा गासै जोङो मिथिंगानि सायावनो जों सोनारनानै दिनै जिउ खुंबोगासिनो दं आरो नङा होमबा नोंथां जों गासैनो मा गासै मुवा बेसादखौनो जों मिथिंगानिफ्रायनो मोनो नङा होमबा जों दिनै जोंनि जानाय आदारखौबो जों मिथिंगानिफ्रायनो मोनो नङा होमब्ला बेखौ जोङो गायनानै दिनै बिफां लाइफांफोराबो जोंनो अक्सिजेन होयो बेबो जोंनि मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय नङा होनबा जेरै अक्सिजेन गैयाबा जोङो से मिनिटबो जों थांना थानो हाया नङा होमबा नोंथां बेखायनो जोंनि बे मिथिंगायारि सम्पदखौ गुबुंले खालामनाया जोबोर इनाय आरो बेखायनो जोङो मिथिंगा सम्फदखौ जोङो माने रैखा होनाया जों साफ्रोमनिबो मानसि माहारिनि बिबान। नङा होमबा? जेरै जों मान मानसियानो दिनै मुलुगनि बयनिख्रुइबो गोहो गोरासि नङा होमबा जुन्थुफोरनि गेजेराव नङा होम बा जेरै गावनि नांगोखौ गाव सोरजिनानै लानो हायो नाथाय जिब जुनारफ्रा जों बायसा हाया नङा होमब्ला? बेनिखायनो मानसियानो मुलुगनि बयनिख्रुइबो गियानि जुन्थु नङा होमबा नोंथां? थिग बिदिनो जोङो मानसिया जोङो अक्सिजेनखौ मोजाङै लाखिनोब्ला जोंनि इनभारनमेन्ट जोंनि बारहावा आबहावाखौ मोजां लाखिनोब्ला जोङो बिफां बायनांगोन नङा होमबा जोङो? बिफांनिफ्रायसो जोङो नांगौ रोखोमनि अक्सिजेन मोनगोन अक्सिजेन लानासो जों जिउ जिराद गासैबो थांनानै थायो नङा होमबा? बेखायनो जोङो साफ्रोमबो बे फोर खम बाहागोआ माबाया बिफां गायनाय हाबाफारि बा गावखौ ओ मिथिंगायारि मोजां मोननाय हाबायाव बयबो हेफाजाब होलायनांगोन नङा होमबा? जों दिनै मिथिंगाखौ रैखा खालामनो जों दिनै गोबाङानो जेनेबा जोङो माने रैखा मोनगोन आरो। जोंनि मिथिंगा जोबलांबा जोंनि अक्सिजेन लेयार जोबलाबा जोङो बे मुलुगाव बारा गोबाव थावरिनो हानाय नङा आरो। मानसि‌ माहारिया। बेखायनो जोङो अक्सि जेनखौ नांगौ जोंनि ओ गासै खामानियानो जेरै मिथिंगानि फ्राय मोननाय होननानै बुङोब्ला जेरै प्लास्टिकआथ' जोंनि बनायजानाय नङा होमबा? प्लास्टिक बिदिनो जोङो बायदिसिना कारपेट पलिटिन बेफोर एखमबा जाया बेफोर सेवनानै थाङा नङा होमबा? बेफोरो जोंनि हाखौ जों खहा खालामो जुदि हाया जुदि खहा जालांबा जोंनिया मिथिंगायाबो गुबुंले जालांगोन आरो। जोङो जोंनि कल कारखाना जानायनि था खाय जोंनि दिनै आबहावाफ्रा गुबुंले जानो हमदों बेखायनो जोङो जोंनि कलकारखानाखौबो जोङो ओ अ माने खालामबाबो जों बेफोरनि गेजेराव जों गोबां बिफां गायना होनांगोन आरो जायखौ जोङो बै कार्बनडाइआ जेसे बां हगारो बैखौ अक्सिजेनाबो कन्ट्रल खालामफिननो हानाय रखम बै कलखाना जाय जायगाफोरावबो जोङो बिफां लाइफांखौ गोबां गायनाय हानांगोन आरो थिग बिदिनो जोंनि ओनसोलाव जेरै जोङो सापात बागान नङा होमबा बे सापातखौ जोङो हिद होनानै सावनानै कल खारखानाय गोबां उखुन्दै लेथ्रा ओंखारो नङा होमबा? थिग बिदिनो साफात बागानावबो हिसाब गैयै बिदिनो जोङो बिफां गायनानै लायो आरो जुदि बे बिफाङानो आरो बै अक्सिजेननि कार्बनदाय हगारनायखौ बिसोरनो कन्ट्रल खालामनानै लाखिफि नो आरो बेखायनो जोङो बिफांखौबो नांथारगौ जेराव कलकारखाना गोदो गोदो दङ बेफोर रोखम जायगायाव जोङो बिफां गिदिर गिदिर जों गायनो हानांगोन जाय गोबांनो जोंनो माने अक्सिजेन होनो हायो कार्बनडाइखौ प्रटेकसन खालामनो हानायनि थाखाय। बेफोरखौ जों गायनो नांगोन आरो। जोंनि मिथिंगानि मोननाय होननानै बुंङोब्ला जेरै लेन्डस्लाइद जानाय नङा होमबा बांग्रिं मावनाय बेफोरबो मोनफा मोनफा जोंनि गुबुंले जानायनि जेरै नेरसोन नङा होमबा जेरै
औ
जेरै सुनामि जायोब्ला बिदिनो अरगें हाजो बेरफुसारोब्ला गोबां मिथिंगायानो खहा जायो नङा होमबा नोंथां? जेरै बांग्रि मावनायनि गेजेरजों न' सम्पति बिफां लाइफांफोराबो दिनै ओ गब्रलांजोबो गाहाय हा सिङाव हाबलांजोबो बेयाव मिथिंगाखौबो बिसोरो गुबुं ले खालामो थिक बिदिनो दै बानाफोराबो नंङा‌ होमबा जोंनि बिफां लाइफां फोर जोङो न बांफोरखौ सिफायनानै बिफां लाइफांखौ सिफायनानै जेरै सिलिंखार खालामलांङो बेफोरबो जोंनि माने मिथिंगायारि सम्पदखौ खहा खालामनाय बेफोरबो मोनफा मोनफा बाहागो आरो थिग बिदिनो जोङो अरगें हाजो हाजो बिरफुंनाय अरगें हाजोआव बिरफुंनायावथ गोबां जायगायानो सिलिंखार जाजोबो खामलांजोबो नङा नङा होमबा नोंथां हाजोनि बिफां लाइफां गासैबो जोङो खामथाबलांजोबो बेफोरबो जोंनि माने मिथिंगायारिखौ गुबुंले खालामनायनि मोनफा मोनफा जा जाहोन आरो। बेखायनो जोङो मिथिंगाखौ जोङो गोग्गो समाज लाखिनायाव नोंबो आंबो गासि बयबो जों हेफाजाब होलाय नांगोन होननानै आं सानो आरो नोंथांनियाव मोनसे खोथाखौ। सोंनो सानबाय जेनेबा जों मिथिंगाखौ जोङो ओरै खाथि खालामनायाव आरो जों मा माखौ जोङो ओ जोंनिफ्राय गोजानाव दोननांगोन नोंथाङा एसे फोरमायना होदो मा मा जिरादा जोंनि थाखाय गोनांथि नङा आरो।
ओम नंगौ नोंथां थारैनो। नोंथाङाथ' गोबां बाथ्रा बुंलांबाय मिथिंगाखौ रैखाथि होनाय बा आबहावाखौ गुबुंलेखौ रैखा खालामनायनि थाखाय दा आंबो सानो नोंथां माने जों मिथिंगाखौ रै रैखा खालामनोब्ला नंगौ थारैनो बिफां लाइफाङा जोंनि थाखै गुबैयै गोनांथि नङा होमबा।
औ
बिफां लाइफां थाबासो मोनसे समायना मिथिंगा जायो नङा होमबा नङा। बा माने मिथि ओ मिथिंगा होननानै बुङोब्ला गासै सैखौबो लानानै माने आबहावायाव गोग्लैजोब्बाय नालाय बिसोरो बिफां लाइफां दै बिदिनो मा होनगोन बार गासैबो बियो आबहावायाव गोग्लैयो नालाय दा बेनिफ्राय जोंनो गुबै नांसिनगौवा जाहैबाय जोंनि थाखाय हां लानाय बिनि थाखाय नों थां बुंनाय बायदि जेरै अक्सिजेन नांगौ जोंनो नंगौ बियो बिफांनिफ्राय जों मोननो हायो। दा गोबां जायगायाव नुदों जाहैबाय माने जोंनि मानसिफोरखौनो आं बुंनोसै गोबां जायगायाव नोंथांङाबो खोनादों जानांगौ माने हादान सिफायनाय जाय खौ होननानै बुङो नङा होमबा औ बिराद गिदिर गिदिर हा हाग्रा जायगाफोर दंमोन नाथाय जों सुबुं माहारिया बेफोरखौ माने दानस्रांहैनानै बिफोरनि दंफांफोरखौ दंफां लायफां फोर खौ दानस्रांहैनानै दानफायहैनानै माने बे जायगाखौ माने एकदम
सिलिं
ओ बिफां लाइफां गैयि सिलिंखार खालामनाय बेफोरबायदिखौ जों नुबाय आरो बेयावनो मानसिबो हाब बाय दा बेजों लोगोसे माने। आं नुदों जाहैबाय जेन'बा हादान ओनसोलफोराव।
जे बेफोरनि थाखायबो माखासे सुबुंफोरा माने सावरायलायो। माने हाग्रानि जुनारफोराबो बांसिनै माने थानो जायगा मोनला नालाय। हाग्रा बेबायदिनो हाग्रा ओनसोलफ्रा बांद्राय गैयैनि थाखाय। बेबायदिनो हाग्रानि जिब जुनारफोराबो माने गामिफोराव ओंखारबोनानै माखासे न'खरफोराव। दिस्टाब खालामफैनाय
औ
बेफोरखौ जोङो। मान होनायो आरो माने बिसोरो बुङो माने हाग्रा ओनसोल खौनो जों मानसियानो सिफायजोब्बाय नालाय बिसोरबो बबेयाव थाबावनो। दा बेनिखायनो बिसोरबो बायजोआव ओंखारबोनांगौ जाबाय गोदोनि समावथ' बिदि फैयामोन हाग्रानि बुस्थु हाग्रानि जुन। हाग्रायावनो थायोमोन बेफोरबादि सा सावरायलायनायखौ जों खोनायो आरो दा बेफोरखो जों साननानै नायोबा जों माने सुबुङानो खालामनानै लादों जाहैबाय। सुबुं माहारियानो नङा होमबा दा बिरैयानो माने नों फारसेथिं साननानै नायोबा माने उफायबो गैया आरो नों थां माने जों सुबुं माहारिनि अनजिमाया माने बोसोराव बोसोर गोबां बांबोगासिनो दं नङा होमबा नाथाय जोंनि थाखानाय हा बा बोरिफ्रा माने बेयो माने गोब गोबांथारै माने दैबानाफोरनि जोहै गोबां खुरखा जानानै नङा होमबा माने खमायलांगासिनो दं आरो नोंथां। दा बेयावनो माने न'खराव गोबां बिदा फंबाय थानाय माखासे सुबुंफ्रा माने हा हुनि आंखालाव गोबां मानसियानो हादान ओनसोल फोरखौ सिफायनानै हादान ओनसोलफोरखौ जायगा लानांगौ जानानै फैदों आरो।
औ
नङा होमबा नाथाय नोंथां बुंनाय बायदिनो बिदिनो जों मिथिंगाखौ रैखा खालामनांगौ दंफां दाननाय बा हादान सिफायनायफोरखौ जों खमायनांगोन होमबासो जोंनि मिथिंगाया नांगौ बायदि अखा मिथिंगाया मोजां नङाबा बा बिफां लाइफां गैयाबा जों नांगौ बायदि अखाबो जोंनियाव हानाय नङा नङा हबा आरो गोबां औ रानखांनाय जागोन माने जि माने लेभेलाव दैया दंमोन हा सिङाव बेबो माने बेनिफ्राय आरो गोथौसिनाव थांगोन आरो बिफां लाइफां बा अखा हानाया खमाय लाङोबा।
औ औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो सैथो औ दिनै जोङो अक्सिजेनानो जोंनि थाखाय नङा होमबा बेजों लोगोसे जोङो दै नांगौ जोंनो नङा होमबा जि आव थांना थानो दै गैयाबाथ' रावबो जिब जुन्थुआनो प्रिथिबियाव थांनानै थानो हाया। बेबो मिथिंगाजोंनो सोरजि जानाय नङा होमबा जेरै मोजां नांगौ रोखोमनि जोंनि याव अखा गोगलैब्लासो जोंनि बे दैनि सिङाव थानाय दैनि लेयाराबो जेरै जों निफ्राय गोलैनाय दैया जेरै बे हा सिङाव हाबलांगोन बेफोर रोखम दैया जोंनिफ्रायनो आरो जोंनो बेखौनो बोखां फैनानै जों लोंनो हागोन आरो सुबुं माहारिया नङा होमबा जोंनि मुलुगावनो जेनेबा गासै जोंनि ओ थाम जौखोन्दोआ माने ब्रै बाहागो थाम बाहागोआनो जेरै दैजों बुंफबनाय नङा होमबा जेरै से बाहागोआसो जों आवग्रिनानै दङ बेखायनो जोंनि दैनि लेयाराबो जेनेबा मोजां थाबासो जों गोग्गो दै लोंब्लासो जोङो दिनै मो जाङै जोंनि देहा सम्फद आरो गासै जिब जन्थु बिफां लाइफाङाआबो मोजां थांनानै थागोन आरो। दैखौबो नांगोन जोंनो नङा होमबा नोंथां? अब्ला अब्ला नोंथाङा जोंहा समाबो लावबाय औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।